औ खोनादों नोंथां
गोजोनथों
औ नोंथांनिसिमबो नोंथाङा दाहाय मा खालामबाय दं
नि दङ ओरैनो
औ नोंथाङा दा फ्रि ना
औ
औ नोंथांजों दसे सम सावरायनो सानदोंमोन बा मोनफ्रामसो सोंथि सोंनो सोंदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ दे
औ औ जों नुनो मोननाय जिब जुनार न'आव फिसिनाय बा हाग्रानि जिब जुनारनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन
औ
न'आव फिसिनाय जिब जुनार होननानै बुङोब्ला बेयाव आथिं थोंनै
जुनारफोर दं आरो आथिं थोंब्रै बेबायदिबो दङ औ मो मोसौ अमा बोरमा बिदिनो सैमा मैसो बेफोर जाबाय आथिं थोंब्रै बेफोरखौ जोङो न'आव फिसिनायखौ नु नुनो मोनो बेबायदिनो आङो मोसौनि ओमफ्राय मा मा जोंहा मुलाम्फा जायो आङो बुंनो सानदों
औ
मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर जोङो मोननो हायो आरो बेबायदिनो मोसौ गा हालेवाजों जोङो हालेवनायखौ नुनो मोनो। आरो मोसौ गायजों फिसा आजायनायखौ जों मोननो हायो आरो बे मोसौ गायनो ओमफ्राय जोङो गाइखेर बेफोरफोरखौ जोङो मोन मोननो हायो आरो बे मोसौ सौनि खिजों मोसौनि खि माने गोबोरखि जों जोङो हासार हिसाबै बाहायनो हायो बे हासारखौ जोङो मैगं थाइगं गायनायाव बाहायनो हायो माने बेफोर हासारफोरखौ होयोब्ला आबादफोरा मोजां जायो औ बेनिखायनो जोङो बे मोसौनिफ्राय जोङो गोबां सहायबो मोननो हायो आरो मा मुलामफाबो जों मोननो हायो। आरो बिदिनो बोरमानिफ्रायबो जोङो बेबायदिनो बोरमा फिसिनानै जोङो जोंनि मा होनगोन थांना थानाय बेलायाव जोङो रांखावरियाव जों हेफाजाब मोनो दिनै गोबां सुबुं सुबुङानो बोरमानि फार्म अमानि फार्म खुलिनानै ओ गोबां रां आर आरजिदों आरो गावनि बे जिउआव थांना थानायनि बेबायदिनो बिथांमोना लामाखौ दिहुनना लानो हादों।
औ
औ आरो सैमाया जाहैबाय बेखौ बेबो आथिं थोंब्रै जुनारानो बेयोखौ जोङो गोबां जायगायावनो जोङो नुनो मोनो गंफ्रोमबो न'खराव आवनो जोङो बे सैमफोरखौ जोङो नुनो मोनो। ओ‌ बेस सैमायाबो बेबायदिनो हरनि समाव बेबायदिनो गाज्रि मानसिफोर सिखावफोर फैयोब्ला बेफोरो बिसोरो जोंखौ माने रैखाथि होयो होननानै जों बुंनो हायो।
औ नंगौ।
औ आरो बेबायदिनो आथिं थोंनैयाव बुङोब्ला दाउ हांसो फारेव ओ बेफोरो गोलैयो। बे उम बेफोर गासैबो जाबाय न'आव फिसिजाग्रा जुनार होननानै जों बुंनो हायो। आरो बेबायदिनो हाग्रायाव थाग्रा जुनारफोर होननानै बुङोब्ला जोङो सिंह मुफुर आरो बिदिनो सेसा आरो मा होनगोन। सियाल खासेयाव बिदिनो बेफोर ओ जुनारफोरा हाग्रायाव जों मोननो हायो। औ बे सिंह आरो ओ नो गान्दा बेफोरखौ दायो जोङो जोबोद मोननो गोब्राब होननानै जों बुंनो हायो बेखौ जोंङो
औ नंगौ
औ सिरियाखाना बेबायदिनो जोङो जुआवसो जोङो बेफोर जिब जुनारफोरखौ जों नुनो मोनो। औ
दा नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन्दै माने एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जाखिनि फोरमायलांदों बेफोर गासैबो सैथो खोथाजोब ओ नोंथां दा जोङो जिब जुनार होनना बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय बा जोङो न'आव फिसिनाय जिब जुनार बा हाग्रानि जिब जुनार बायदिसिनाखौ जों मिथियो आर ना बा जों नुनो मोनो आरो जोंनि मेगनाव माने जों मेगन गनजों नुनो मोनैबो जिब जुनारफोरखौ जों मिथियो आरो थिग बेबायदिनो जोङो न'आव फिसिनो होनना बुङोब्ला नोंथाङा बुंलांखादों मोसौ बोरमा दाउ अमा बायदिखौ जोङो न'आव फिसियो आरोना नोंथां ओ थिग बेबायदिनो हाग्रायाव थानायबो जुनारफोर दं जेरैहाय मोसा ओ सेसा ओ दाउ फोरबो दं दाउस्रि बायदिसिना औ सिंह मैदेर ओ बायदिसिना जिब जुनारखौ जों नुनो मोनो आरोना दाावमा दाउसा आरो जिबौ बायदिसिनाखौ आरो लोगोसे जोङो दैयाव थानाय खौबो जों नुनो मोनो जेरैहाय ना खासेव एम्बु बायदिसिनाजों मेगनजों नुनो मोनै जिब जुनारफोरखौबो जों मिथियो आरो ना बा जोङो जा जामबुंआव इन्टारनेट ससियेल मिडियाफोराव जोङो नुनो मोनो। ओ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनारफोर थानाय नुनो मोनो। ओ जेरैहाय नोंथाङा मोसौनि बागै फोरमायलांबाय बोरमानि बागै फोरमायलांबाय। आरो सैमानि बागै फोरमायलांबाय। थिग बेबायदियैनो आरो जोङो ओ न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरनिफ्राय जोङो गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय जा जिब जुनार बेफोरखौ जों फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंनि गामि ओनसोलावहाय बा जोंनि न'खर ओमफाय अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो नंगौ नोंथां
औ
औ जोङो अमाखौ जोङो ओ जोंनि जा गामियारि ओनसोलावहाय न'फ्रोमबो बा न'खरफ्रोमनियावबो जोङो अमाखौ नुनो मोनो। अमा फिसिनायखौ नुनो मोनो ओ दा औ अमानि बेलायाव होनना बुङोब्ला जों अमानि आदार महरै जोङो ओ जा जौ जुमाइ बानायनाय बानायनायाव ओंखारनाय जा अफ्रि अफ्रिखौ जों अमानो आदार महरै होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे थास' रुनाबो होनो हायो। आरो गुन्दै सापर बायदिसिनाखौ जों गलानिफ्राय बायना लाबोनानै जों होनो हायो आरो ना नोंथां।
औ
थिग बेबायदियैनो जोङो ओ जा दैयाव थानाय होनना बुङोब्ला जोङो ना नायाबो गोबां रो खोमनि थायो आरो जेरै रौ मिरगा मिरगा सेंना खावै ना सान्थ्र' हायै हाजार हाजार रोखोमनि नाखौ जों नुनो मोनो दा जोङो ओ हाग्रायाव थानाय जिब जुनार होनना बुङोब्ला मोसा सिंहम बेफोर बायदिसिनाया दानिया आथिखालाव एसे एसे गोमालांनो हमदों आरो ना नोंथां जोंनिया हाग्रायाव थानाय जिब जुनारफोरा माफा मानै गो गोमालांनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंनि माने जोङो हाबायाव थानाय जिब जुनारखौ जोङो जानायखौ जों मान सि हारिया जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय सेसाफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो।
औ
सेसायाबो गोबां ओ गाबनि थायो जेरै गुफुर, गोसोम, गोजा बायदिसिना फाख्रा गाबनि जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नुयो नंगौ
औ थिग बेबायदियैनो जोङो जा मैसो मैसोखौबो जोङो ओ हाग्रायाव नुनो मोनो ओ मोसौनिनो बेबो मोनसे जाथ आरोना मैसोआ बे मो सौनि मोनसे गेदेर जाथ मैसोआ मैसोखौ जोङो जोंनि न'फोरावबो फिसिनो नुनो मोनो बेखौ जोङो ओ जा गिलिर गिलिर बेसादफोरखौ दाब से जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांनो थाखाय बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै मैसो गारि होनना बुङो जेखौ ओ औ मैसो गारिखौ जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय गिलिर गिलिर बेसादखौ जेरैखौ मानसिया गावनि आ खाइजों थिखांनो हाया ओ बेबायदि जिनिसखौ आगोलो बाहायदोंमोन आरोना आबै आबौमोननि समावहाय बाहायदोंमोन दानियाथ' गारि मटर ओंखारबाय बेनिखायनो बेखौ खम नुनो मोनसै आरो आरो बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय नोंथाङा बुंलांखादों मोसौ मोसौनिबो गोबां रोखोम थायो गोबां जादफोर थायो ओ गोबां गाबनिबो थायो गुफुर गोजा गोसोम फाख्रा बायदिसिना आरो जोङो मोसौ गाया जोंनो बो सोराव मासे फिसा होयो आरो ना नोंथां औ बेनि उनावहाय जोङो मोसौ हालुवाजों जों हाले एवनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव खम नुसै आरो बांद्राय नुला ओ ओ गोदो गोदाय जेब्ला ट्रेक्टर ओंखारा खैमोन अब्ला मोसौ हालुवाजोंनो हाल एवोमोन गोदोनि सुबुंफोरा दाबो खायफा खानिया हाल एवो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय मोसौ जारसि बा मोसौ गाया जोंनो गाइखेर होयो आरो मोसौ जारसि जाय बेखौ बुङो मोसौ जासिया जोंनो सानफायाव जि लिटार गाहामहालागै जा गाइखेर गायखेरखौ होनायखौ जों नुनो मोनो बे मोसौ मोसौनि गाइखेरजों जोङो गाइखेर मिखि बा जोङो बेखौ फाननानै गावनि न'खरखौ सुंथानाय औ मिस्थि पनिर बायदिखौ जों बान्नायखौ नुयो आरो ना नोंथां
औ
औ थिग बेबादियैनो जोङो बोरमा बोरमाखौबो जों फार्म खालामनायखौ नुनो मोनो बोरमा फिसिनो थाखाय जोंहा एसेबां रांनि खरसा जाया आरो ना नोंथां आं जेरैहाय औ जेरैहाय जोङो बोरमाखौ जुदि जोङो फिसियोब्ला बा फार्म खालामोब्ला जोंहा एसेबां खरसा गैया जों माथ्र जोङो खालि जा बेराम जाबोला एसे खरसा जायो मानो होनब्ला जों मेदिसिन बा मुलिफोरखौ बायना होनांगौ जायो आरो जानायनि बेलायाव जोंहा बोरमाया जा गांखो मिथिंगाया मोननाय गांखोखौ जायो। आरो जेब्ला मिथिंगायाव मोननाय ज अखा हायो अखा हाब्लाथाय बोरमायाथ दैयाव ओंखारा नालाय अखाबोला दैखौ गियो बोरमाया औ बेनि जाहोनाव जोङो जा बिफां दंफां लाइफांनिफ्राय मोननाय बिलाइ बा गांखो हानानै जोङो बोरमानो होफैनांगौ जायो आरो ना नोंथां जाहाथे बोरमाया थाब देरो आरो खायफाया जायहा रां दं बिथाङा बिसोर माने जा गुन्दै गलानि गलानिफ्राय मोननाय गुन्दै बा सापर बायदिखौ होनानै बोरमानो जाहोयो बेफोरखौ जाहोब्ला लायनो बोरमाया देरो आरो ना नोंथाङा
औ
औ थिग बेबायदिनो जोङो ओ ना दैयाव थानाय नानिबो जोङो फार्म बानायनायखौ जों नुनो मोनो। बे फार्म बानायनायजों लोगोसे जा जोङो बिसोरनो माने आदार होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। ना नोंथां
औ
जे नाया थाब देरो आरो नायाबो गोबां ओ रोखोमनि नाफोर थायो बुंलांनो हादों आरो जेरैहाय जोङो हाग्रा मोननाय साम सामखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। जोंनि बर' हारि औ नोंथां
ना जिब जुनारफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों बिदि गोबां सावरायनो मोनो मोजां मोनबाय जोंहा बिदिब्ला समाबो जानानै फैबाय।
औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै। गोजोनथों नोंथां।
गोजोनथों।